औ नोंथां खोनादों
औ
औ नै दं ओरैनो जिरायनानै
नोंथांनाव आङो एक्सुलि मोनसे ओ बाथ्रानि सायाव राव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ आंबा जों जागायनोसै
औ औ
जोंनि बर'फोरा एनदि एम्फौ फिनानै एमि एनडि एम्फौ खौ माबायदि फियो नों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ इन्दि इन्दि एम्फौखौ जोङो ओ गिबियावनो स्टेपखौ जोङो ओ बिजि खुन्दुंदों सुनानै जोङो ओ थावख्रिखौ ओइ थावख्रि जानायखौ जोङो सुनानै जोङो ओ खुन्दुंजों आलायना दोनग्रोनाय जायो ओ बिनिफ्राय बियो सोख्रि ओंखारगोन ओ सोक्रि ओंखार सोख्रि ओंखारनायखौ जोङो ओ मोनसे जियाव जोङो बेखौ ओ दोननांगोन होमबानिया बियो फिसा फिसा फिसा फिसा बियो बिदै दै आरो गोरलै गोरलै औ ओ बे बिदैनिफ्राय बियो एम्फौ जागोन गोरलै गोरलै गोरलै एम्फौ ओंखारगोन बेखौ जोङो जियावनो दोननांगोन बिनि उनाव जोङो बियो गोरलै नालाय इन्दि बिलाइ गोराखौ जानो हाया नालाय नोंथाङा इन्दि बिलाइखौ सिनाय हायोना औ औ बे इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ ओ जोङो बिनि सायाव होनांगोन जिनि सायाव ओमबानिया बियो ओ गोरलै नालाय बेखौ जागोन बिनि उनाव बियो ओ एसे गिदिर जाबा बेखौ जोङो इन्दि बिलाइ गोराखो होगोन औवानि बैसां खानानै होगोन जोङो इन्दि बिलाइखौ बिनि उनाव बियो ओ मोननो ओ मोननो समाय जाबा बियो हार जारे जारे गोमो गोमो जानानै बियो हारसिंनो ओ सिरिगोन आरोना इन्दि बिलाइ जानायनिफ्राय सिरिगोन बियो ओ बिनि उनाव ओ मोनसेदि सोदोब फैयो नोंथां ओ खोमायाव लाबा ख्र ख्र गाबनाय अब्लानिया बिखौ जोङो ओ मोनबाय होनना सानगोन आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव जों बेखौ ओ बियो ओ सिथोब ओ थोबनो थाखाय बिनो जोङो ओ औवा बिलाइ गोरान ओ थालिर बिलाइ गोरान बेफोरखौ जोङो थख्रियाव होनानै बेखौ जोङो ओ बासि बासि दोनगोन आरो गोमोनखौ अब्लानिया बियो औ गावनि खुगाजों ओ सिथोबखौ थोबगोन आरो बे बिलाइआव बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ थावख्रि जाबा जोङो बेखौ ओ बोफोरनानै बिनि फिथोबनिफ्राय बेखौ आलादा खालामनानै जोङो बेखौ ओ जोंनि बर'निनो ओ दोरोङारि ओंख्रै अनलाजों जोङो बेखौ जायो थास' बिथ थोरिजों जानो हायो जों बेखौ आरो बेखौ जोङो एवनानैबो जानो हायो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ बिनि फिथोबखौ जोङो ओ बाय ओ बिनि फिथोबखौ जोङो ओ रुग्रोनानै लाबाय रुग्रोना लानायनि उनाव जों बेखौ ओ सानथाम सानथामसोनि उनाव बोखारनानै जों बेखौ ओ दोनथ'गोन आरो बेनि उनाव जोङो औ बे खौ सुफिननानै जोङो बेनि ओ फिथोबनिफ्राय जोङो थावख्रिजों नायदाव नायदाव थावख्रि लुगोन आरो फिसा फिसा फिसा खुन्दुं बहनगोन बिनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव जोङो बर'निनो ओ गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना दख'ना फास्रा ओ गसला जों बिदि बर'नि गाननाय जो जोमनाय ओ बानायनो हायो आरो बेनि ओ फिथोबनिफ्राय बिनि बेसेनाबो गोबां नोंथां दानिया
औ औ
औ जों बायदिसिना समायना समायना रमायना ओ फास्रा दख'ना दानो हायो नोंथां जेरै जोंनि बर'नि आगरखौ लाना जेरै फारौ मेगन दाउस्रा मोख्रेब आगर थाइगिर बिबार हाजो आगर आगर हाजो हाजो आगर बेनि उनाव दिंखिया दिंखिया बिबार बिदिनो जोङो ओ बर'निनो आगरफोरखौ समायना रमाय समायना एरखांनानै जोङो बे इन्दि दख'नाखौ जोङो गोबां बेसेनाव फाननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
से खोन्थादो ओ जोंनि बे आक्साखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जा बिदिनो फिसिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां निसय आ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंनावबो बेखिजाया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना एम्फौ फिसिनानै जाबोदों बेबायदिनो जोङो ए एम्फौखौ फिसियो ओ जेरैहाय फिथोब फिथोब थोबनायनि उनावहाय जोङो फिथोबखौ दोनो सुखांनानै सुखांना दोननानै जोङो आलायनानै बियो से मास से दान
औ औ
बिस दिन सोनि उनाव हायो बेनिफ्राय सिखिरि ओंखारो सिखिरि ओंखार उनावहाय जोङो बेयो सेकेरिया बिदै दैयो बिदै दैखांनायनि उनाव बे जोङो सानद्रि एबा संग्रायाव दोननानै जि खोबसिना दोनो जि खोबसिन खांनानै उनाव सान एबा द' साननि उनाव बेनिफ्राय एम्फौ ओं आरो एम्फौ ओंखारनानै जोङो एम्फौखौ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै खौ जोङो होनानै दोनो होनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो एसे गिदिर जायोब्लाा बे एम्फौ खौ दान्दा एबा बैसाङाव दोनो बैसाङाव दोननानै जोङो बेबायदि बिदिनो इन्दि बिलाइखौ खाना नै दोनो एमफौनि सायाव होयो बेनि उनावहाय जोङो इन्दि बिलाइल' नङा खारौ खान्दाय थायसुम बिलाइ बायदिसिना थासुमलि बिलाइ बेफोरखौबो होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बियो जेब्लाना गिदिर जागोन अब्लाना बेखौ बोख्लायनानै दोनगोन बोख्लायखांनायनि उनाव नोंथां एम्फौआ ओ जेब्ला मोनगोन मोननायनि उनाव जोङो बेखौ बाहा खालामनानै दोननाय जायो जायो नोंथां बाहा खालामनानै दोनखांनायनि उनाव हाय बे फिथोबनिफ्राय से से एबा नै हरसो दोननानै जोङो बेनिफ्राय एम्फौखौ जिरो जिरनानै जोङो बाजार गलाफोरावहाय फाननो लाङो बेबायदिनो एम्फौ फिसिनानै जोङो गोबां फैसाबो आरजिनो हायो गावनि आथिंआव गसंथानोबो हायो नोंथां एम्फौ फिसिनानैबाबो बिदिनो जोङो जोंनि धोरोङारि खारदै ओंख्रि जेरैहाय अनला मैथाजों जायो आरो आरो ना एम्फौखौ जाग्राफोरा औ नंगौ नोंथां बेनिखाय जोङो फिथोबखौ ओ बिदिनो इन्दि लुयो जेनेबा जेरैहाय थावख्रि लुयो गोदोनि आबै आबौमोना थावख्रि लुनानै बेजोंनो जि दायो दानियाथ' इन्दिनि जिया गोबां दाम बेखौथ' नोंथाङा मिथि
औ नोंथां मिथिगौ
औ गांसेयावनो बा रोजा द' रोजा गाहाम जायो इदि इन्दि जिया नोंथां बेफोरखौ जोङो इन्दि जिखौ मारै बानायो होनोब्ला जोङो जे फिथोबखौ रुग्रोना लायो रुखांनायनि उनावहा बियो गोरान जायोब्ला जोङो बे खौ हाय दैया सगार जोबोबा बेनि ओमफाय थावख्रि लुनाय जायो दानियाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जोंनिया दानिया थावख्रिखौ बाराय एसे बां लुला होन नानै जोंनिया औ हिसानसालि ओंखारबाय दानिया गोदोर गोदोर ओंखारबाय बेयावहाय जोङो दानिया इन्दि खुन्दुंखौ लुयो आ रो ना नोंथां
गौ नोंथां नंगौ
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा जेरैहाय एम्फौ फिसिनायनि बागै ओ गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन ना हाया जेनब नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
अ दानिया थ' जोंनि ओनसोलाव बारा एम्फौफोरखौ फिसिनाय जाला आवगायनि जुगाव जोंनि आबै आबौमोना बे एम्फौखौनो लानानै गावनि आथिङाव गसंथानो हायोमोन होनना सानो आं मानोना बे एम्फौखौ खौनो जोङो फाननानैबो ओ गोबां बे सेनाव फाननानै जोङो रांबो मोनो बिनि उनाव जोङो ओ गावनि बर'निनो गाननाय जोमनाय दख'नाफोरखौ मोनो आरो बिनि बेसेनाबो दानि जुगाव गोबां दाम आवगायनि जुगाव आवगायबो ओ बिनि बेसेना ओ गोबां नङाब्लाबो ओ आवगायनि थाखाय थोजासेमोन आंनि थाखाय साननाया बेनो औ ओ नोंथाङा इन्दि खुन्दुं खुन्दुंजों ओ माबायदियै ओ सि दायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां जोङो इन्दि खुन्दुं जों माबोरै हाय सि दायो होनोबा जोङो फास्टआव नो ओ फिथोब खौ लाग्रोनांगोन फिथोबखौ लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ रुनांगोन रुनावनो रुखांनायनि उनावहाय जोङो दै सर' गारनो थाखाय दसे सानसे बा दसे खमाय दोननांगोन दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ सोरखि एब बा जन्थराव सानांगोन सारखांनायनि उनावहाय जोङो थाव ख्रिलुगोन थावख्रि लुनानै जोङो जेरैहाय ओ खुन्दुं ओंखारो बे खौ जोङो जन्थराव होनानै नै ओ माबा खुन्दुं बानायग्रो गोन बानायखांनायनि उनावहाय जोङो इंसान सा सालियाव बायदिसिना सि दागोन आरो जेरैहाय दख'नाया होन फास्रायानो होन ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि आर'नाइयानो होन बेफोरखौ दानाय जायो आरो नों
औ नोंथां दानाय जायो औ।
नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा
आं दानि जुगाव बारा बेफोरखौ फिसिनाय जाया नालाय साफा सानैयाल'सो फिसियो बिनिखायनो आङो आंबो बारा एफा इदि मिथिसोया आवगाय जा नुदोंमोन ओ जेनेबा खोनादोंमोन बेखौल' आंबो मिथ थिगौ नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि ओ एम्फौखौ फिसिनाय जायो।
औ जायो नों जोंनि गिबि खि गोबां एम्फौ फिसियो नों थां जेरैहाय आइजो माहारि बेफोरा न'आव थानानैनो गावनि' नखरखौ माबोरैहाय स सालायनो थाखाय सालायनो थाखाय एम्फौ फिनानै सालायो न'खरखौ एम्फौ फिनानैबो जोङो गावनि नि आइथिं आव गसंथानो हायो नों थां ओ जोंनि आइजोफोरा दानिया गोबाङानो आवगायनानै दंखा हायो बेनिखायनो जोंनि आइजोफोरा दा एम्फौ फिस यो एम्फौ फिसिनानैनो बे फोरखौ जोङो खुन्दुं लुनानै जि दायो जि दाखांनानै जोङो ओ हाथ थाय बाजार फोरावहाय गलाफोरावहाय इन्दिनि सि खौ फानै यो नोंथाङाथ' मिथि खाखौ हाथाय गलायाव इन्दि सिनि दामा बेस सेबां जायो होननानै गोबाङानो जायो दानिया इन्दि सि बिनि दामा बा रोजा द' रो जा ब्रै रोजा ए से सेआव था फ्रा मानो नोंथां
औ थांफ्लां मो
नोंथां दा होमबा जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो थ' बारा एसेबां गैलिया
औ गोजोनथों नोंथांसिम औ नोंथां
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
आंबो गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों उबिनि मानसिया